औ हेल' नोंथां।
हेल' नोंथां।
औ नोंथां खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ -औ। आं गोजोनन्दि बर' नोंथां।
गोजोन फुंबिलि।
बेहाय दङ
औ।
नोंथाङा दसे सम ओरैनो दङ नामा नोंथां।
औ - औ दङ।
औ -औ। नोंथांजों आङो दसे रायलायनो होननानै सानदोंमोन नोंथाङा सम दङब्ला।
औ दङ बुंलाय।
औ -औ दे नोंथां। नोंथाङा दा नै जोंहा दैज्लां बोथोर सफैदों बेयाव बेहाय माने गोबां अखा -बांखा हानायखौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां। दा बेफोरबायदि अखा हायनि जाहोनाव माबायदि जोंनि माने ओनसोलाव माबायदि गोहोम खोख्लैनो हागोन नोंथाङा मि बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
अखा हानायनि बागै
औ -औ नोंथां।
दा बुंनो थाङोब्ला दासान्दि समाव जों साहा अखा हानाय
औ।
अखा हानाया दा आगोलनिख्रुइ जोबोर खमानो जानो हमदोंसै।
औ -औ।
मानो होनोब्ला ओ दानि जा बारहावा
औ
बे बारहावाया खाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांनो हमदोंसै
औ
बेनि थाखायनो अखाया खम जानो हमदोंसै आथिखालनि समाव गोबां आथिखालनि समाव गोबां गारि - मथर सालायनायनि जाहोनाव बेनिफ्राय ओंखारनाय बायदि गाज्रि बारहावाया जोंनि बारहावाखौ गोबां गाज्रि खालामदों जाउनाव अखाया गोबां दासान्दि समाव गोबां खम - खम जालांनो हमदोंसै।
ओम
बेनिखायनो अखाया दा गोबां आंखालसे जानानै फैदों आरोना
औ अखा हानाया जोंनि थाखायथ' माने अखाखौथ' जोंनो नांगौआनो नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ दा बेदि अखा हानायनि गेजेरावबो माने जोङो खायसे ओनसोलफोराव जोङो दैबाना जानायखौबो नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ
औ दा बि दैबाना जायोब्ला जोंहा माने गोबां खहा जानायखौ जों नुयो नोंथां जेराव ए मानसि माहारिनिफ्राय लानानै सिखा सिदुं जिब जुनार ए बेफोरबादि थानाय जायगा जानाय लोंनाय गासैबो बिथिङाव जों खहा जानायखौ नुनो मोननो नोंथां
औ औ
दा बेबायादि बांद्राय अखा हायोब्लाबो जोंनियाव माने गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो टाउन सहरफोराव नायोब्ला नुनो मोनो एसे अखा हानाय जाहोन बेफोराव माने गोबां दै बाना बा दै दैजों लोमसावजोबो लामाफोराबा न'फोरा गावनि सहराव जों दा बेफोरबायदि औ एसे बबेबानि सोहोरफोराव एसे अखा हानाय जाहोनाव जों दैबाना जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ
दा बेबायदि दैबाना जानायनि जाहोनाव माने गोबां बिथिङावनो माने उसुबिदा नुजानायखौ नुनो मोननाय जाबाय थांलाय फैलाय लामा हान्था मेलायावबो जोंना दैजोंनो लोमना थायो जेराव जोङो थांलाय फैलाय खालामनायावबो उसुबिदा जायो
औ औ
आरो बेफोरबायदि जोङो जानाय लोंनायनि बेलायावबो गोबां जेंना नुजाथियो आरो ना नोंथां बे गाज्रि औ गाज्रि दैफोराव बायदिसिना ओ बिस गोनां बिवाफोरा जोंना बोहैनानै फैयो आरोना नोंथां
औ औ
दा बेबायदि गाज्रि जोङो बेफोरबायदि अखा हाबाय थायोब्ला बा बेबादि दै जों लोमसाव जायोबा जोंहा बायदिसिना बेरामबो जानो हागौ आरो ना नोंथां जेराव जोंनाव औ मानसि माहारियाव बेफोरो मानो सम बादि जोबोद गोरलै आरो दा औ बेबायदिनो जोंहा अखा बांद्राय हायोब्ला जोंहा गोबाङै मुलाम्फाबो जायो जेराव जोङो माने बोथोरनिफ्राय जा दुंखावनाय बोथोर बेनिफ्राय जोङो थाजिम मोनो ज जेराव जों गोसोफोरखौ बांद्राय जुदि जोंहा गरम जायोब्ला बोथोरा औ बे बांद्राय गरमआव जेब्ला अखा हाना होयो अब्ला जोंहा गोसोफोरा एसे थाजिम जायो जोंहा गुसु थान्दा मोनो आरो नोंथां दा अखाया जोंना बेबादि ओ माने जों अखाखौ जोङो नांगौआनो नोंथां जोंनि थाखाय गोनां जेब्ला जों दुब्लि फोथारफोराव माइ गायनो आबाद मावनो जों जाखायो अब्ला दैज्लां बोथोर थ' जोंनो अखाखौ नांखागौलाय न
औ औ
दा औ बे अखा हायो अखा हायोब्लासो जोंहा दुब्लि फोथाराव दै फोर जमा जागोनबा जोङो ओ बे दुबनि फोथाराव माइ आबादखौ जोङो मावनो लानो हागोन नोंथां दा अफाया जोंना बेबायाददि सम बादियै जोंहा हायोब्ला जों आबाद मावनायाव जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो आरो
औ
दा अखाखौ जोङो माने बेबादिनो जोङो ना नांगौ होननानै बनााथे उ
नोंथाङाथ' बुंबायानो दा दै्लां बोथोराव दै दै्लां बोथोराव अखाया जोबोरैनो गोनांथि मानो होनोब्ला जोंनि आसामाव दै्लां बोथोराव अखाया जोबोरैनो गोनांथि मानो होनोब्ला दै नङाब्ला जोङो माइ गायनो हाया आबादखौ जोङो मोजाङै मावनो हाया जेल्बाया जेब्ला अखाया हानाय नङा अब्लाथ' आबादाथ' जानाय नङा
औ औ
बेनिखायनो दैया दा जोंनि दैज्लां बोथोराव सोबोरैनो गोनांथि बेनिखायनो दैया जोबोर एकदम प्रेसियास माने आंखालथि जाना फैदों आरो ना दानि समाव
औ
बेनि गेजेरावनो जों खायफा खायफा बेसाद फोरखौ जोङो नोजोर लाखिनांगोन जों गावनो गाव बेनि जाहोनखौ दिहुनना लानाया मोजां जागोन आरोना मानो दासान्दि समाव मानो अखाया दााने खम जालांगासिनो दङ दा नोंथाङाथ' बुंदोंआनो आथिखालनि समाव अखा हायोब्लाबो गोबां जोंनि आसामाव एसे एसेनो दैबाना जायो आरो बे दैबाना जानायनि जा होनाय जादों जों दा बिल्दििं बायदि गिदिर गिदिर न' लुदों बेनि जाहोनाव दैया सोरखिलांनो हाया बेनिखायनो दैबानाया एसे इसेयावनो जायो।
औ औ
आरो बे दैबाना जाहोनायनि जाउनावनो दैफा दै फोरा गोबां गुबुंले जायो। आरो गुबुंले जानायनि जाउनाव बे दैफोरखौ बाहायनायनि जाउनावनो जोंनि देहा सोलेरा गोबां बेराम जानो हमदोंसै नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
बेनिखायनो जों बेनि फारसे नोजोर होनाया जोबोरैनो गोनांथि
औ
बेनिखायनो बेनि सायाव रायज्लायनाया जोंनि थाखाय जोबोद जोबोद एकदम गोनांथि आरोना।
औ नोंथां।
नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथां औ औ। दा जोङो अखा हानायखौनो जोङो दंबोयो आरोना नोंथां दा अखाया जोंना इमानबो हायोब्लाबो जोंनि थाखाय खहा गोनां आरो। थाराब्लाबो जोंनि थाखाय खहा गोनां आरो दा नोंथां।
औ औ
मि अ गासै जिबिनिनो मानसिजों लानानै गासैबो जिब जुनार बिफां लाइफां बायदि मान अखानि बा दैनि गोनांथि जायो आरो ना नोंथां। दै नङाब्लानो जेबो जिब जुनारफोरानो बे बुहुमाव थांनानै थानो हानाय नङा नोंथां।
औ
दा बेफोरबायाददि ओ जि अखा नि गोनांथिया जोंनि थाखाय जोबोरैनो गोसो होथाव आरो जोंनि थाखाय गोनांथि थार। दा अखा हागासिनो दं हाखर हाला बा-बायदिसिना बादिना गोथौ जायगाफोराव दै थानो हायो बा दैमा दैसाफोराव दैया बोहैबोयो दा बेफोर अखा हाबासो जोंहा बेबायदि जों जेरैबायदि नांगौ दै बेफोरखौ जोङो मोननो हागोन आरो नोंथां।
बेखायनो अखा हानाया जोंनि थाखाय माने मोजां होननानै आं सानो दा अखाखौ जों नांगौ आरो नोंथां अखा हायोब्ला माने जों
औ औ नोंथां।
खायफा गोरान खायफा गोरान जायगा थायो नालाय बेबायदि माने सिदोब जायोबा बेफोर हाफोरा आबादफोरा अखा गोलैनायनि जाहोनाव खायफा बिफां लाइफांनि फोरा माने बे हायाव ज माने सागरनि आरो ना नोंथां हाया सिदोब गिसि जायोब्ला दा औ बे औ बे अखा हायोब्ला जोंहा माने गोबां माने मोजां जायो जेराव गासिबो सोरगिदिं जोंहा माने गासैबो जेन'बा गासिबो बिथिङावनो जोंहा गोबां माने मोजां खाबु मोनो आरो जोङो अखा हायोब्ला।
औ औ
दा अखाखौथ' जोंनो नांगौआनो नोंथां बे मोनसे ओ मिथिंगायारि बे मोनसे जोंनि थाखाय गोनांथि बे मिथिंगाजोंनो जानाय बे अखायाबो जोंना
जायखौ जोङो मिथिंगायारि खान्थिनिफ्रायनो मोननो हायो आरो।
मोननो दंबा
दा नोंथां जोंथ' गोबाङानो सावरायबाय अखानि माबायो अखा हानायनि सोमोन्दै दा बेफोरबायदि अखा हाबाय थायोब्ला जोंहा
जागोन
जोंहा बेफोरबायदि जोङो खायफा बिथिंखौबो नुनो मोनो बां
बेबायदि जोङो गोजौ ओनसोलफोराव हा खुरख्लानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां दा बेबायदि औ गोजौ-गोजौ जेनेबा हाजो ओनसोलावबो जोंहा माने गोबां हाखुरख्लानाय बि जानो मोनो माने बांद्रायाव बाहायोब्ला बेबो बेफोरबायदि जायगानि हाफोरा माने गिसि जायो आरो गिसि जानानै बेफोरो खुरख्लाबोनो हमो आरो माने बेफोर खुख्लाबोनानै जेराव ओ गाहाय ओनसोलाव मानसि थानायफोरनावबो गोबां खैफोद लाबोयो आरो ना बेफोर नोंथां
औ औ नोंथां
औ औ नों नोंथांजों आङो दान्दिसे होनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां जोंनाथ' समाबो जोबनोसैैनै
गोजोन्थाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथाङा सम होनायनि थाखाय गोजोन्थों औ औ